ना नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा आंनि एसे सम मोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ जोंनि नोंथां जोंनि बर' जोंनि बर'नि मागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नोंथां मागो होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बर' हारिल' नङा गुबुन हारियाबो माने फालिनायखौ माने जों खोब जों नुनो मोनो नोंथां। जेरै मागो दमासि होननानै बुङोब्ला जोङो फिथा सौराय जानाय जानाय नङा होमब्ला नोंथां जेरै जोंना ओ मागो दमासियाव माने गोबां बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथा फिथा बानायनानै फिथा सौराय बानायनानै जानाय जायो आरो नोंथां आरो जोंना ओ जाय बेखौ बुङो भेलागुर बे भेलागुरखौबो जोङो माने ओ बानायो। जेरैहाय गथ' गथाइयानो जा बिदिनो जोंनि माने सेंग्रा सिख्लायानो जा माने बे भेलागुरखौ माने बानायो आरो जोंनि बैसागु आवहाय माने मागोआवहाय जोङो आव माने जोंना ओरै बिसिना मोनसे माने जानाय लोंनायनि सम होन्ना बुंनो हायो। ओ जेन फिथा सौराइनि अनगा गायैबो जोंना बे मागोआवहाय ज' ज' जमा जमा माने बिदिनो खाना जालाय लायो आरो जोंना बिदिनो रंजा बाजा बक्स दामलायलायनानै बिदि बिदिनो खाना जायो आरो जोंना सेंग्राफोरानो जा सिख्लाफोरानो जा बिदिनो लोगोफोर फोरजों ज' ज' खाना जालायलायो जोंना मागो बोथोरावहाय बिदिनो मागो बोथोर बोथोराथ' जोंना गोजांनाय सम नङाब्ला
औ
ओ बे गोजांनाय समावहाय जों जोंना बिदिनो फिथा सौराइ जों माने साहा लोंलायो ज' ज' बिनि न'खर बिनि न'खर थांनानै जोंना साहा लोंलायहैयो आरो नोंथां ओ आरो जोंना ओ मागोआवहाय फिथा सौराइखौ माने मा माजों बानायो? होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बिदिनो माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो जोंना माइब्रा माइरं आबो मोननै गाबनि दोङो नङा होमब्ला नोंथां जेरै जायखौ जोङो बुङो माइब्रा माइब्रा गोजा जायखौ बुङो माइब्रा गुफुर होननानै ओ बियो माइ बोराइयानो नङा होमब्ला नोंथां मोनसे ओमफाय आरो बियो बेनि गाबाल'सो आलदा आलदा औ बिदिनो जोंना जायखौ बुङो माथा। नआव ओंखाम जानाय बेखौबो जोङो बे माथाखौबो फिथा बानायनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
ओ माथानिफ्राय मा मा फिथा जायो होनना बुङोब्ला जोंना माथानिफ्राय बेलेग फिथा फिथा जाया आरो नोंथां जेरै जोंना जायखौ बुङो जोङो फिथा लावदुम होननानै बुंनो हायो माने जोंनि ओनसोलावहाय फिथाालावदुम होननानै बुंनाय जायो बिदिनो जोंना फिथा लावदुमनि अनगायै बेखौ माने खला साफ्रिबो बानायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो खला साफ्रि खौबो बे माइरं गुन्दैखौ माने दैजों गलायनानै बेहाय माने थावबो होनो हायो आरो होआबालासिनोबो माने बानायनो हायो। जाय सुबुंजों खला साफ्रि आरो बिदिनो फिथा लावदुमखौबो जोङो ओ बिदिनो फिथालाव दंबाहाय जोंना सिबिंबो होनानै सावनो हायो। नालेंखर होना सावनो हायो आरो मेथाइ गुरु होना सावनो हायो। बिदिनो बानायनो हायो आरो। जोंनो फिथा लावदुम बानायनायाव जोंना बिदिनो जोदौनांगौ जायो। जेराव जोदोआवहाय जेंना बाथिफोरजों खुरैफोरजों एबा जोंना थेख्ला गिलिरफोरजों बानायनो हायो आरो बेवहाय जोंनो मोनसे गोबानि गोबा माने हि नांगौ आरो नोंथां जेरावहाय जोङो बेवहाय सिथाव आव रन्दैखौ होलायबाय बेखौ होनायनि उनावहाय सिबिं एबा नालेंखर सायाव होलायबाय बिदिनो जाबखो जाबखो जाबखो बानायना गोजौ बानायनानै बेखौ माने हिस्रिजों खोबनानै होयो आरो नों खोबनायनि उनावहाय बेखौ थिखांनो हायो बिनि उनाव जोंहा जानो हानाय महराव जायो माने फिथा बे बे जोंना बे माइरंखौहाय बे फिथा फिथा गुन्दैखौहाय जोंना गोबाव सम माने फिनानै दोनजानानै जानो हाया आरो नोंथां माथो थाखौ हाय ओ गाज्रि जायो जोंना बे माथा आरो बे माथाखौ जोंना आरो लावदुम फिथाखौल बानायनाय नुदों आरो आं नोंथां बिदिनो माइब्रा माइरं खौबो जोंना मोननै बिदिनो बानायनो हायो माइब्रा माइरंवावबो जोंना थावनि जायो। एनथाब जायो जायखौ बुङो जों एनथाब बुङोब्ला बेवहाय एन्थाबाव सिबिं नालेंखल मेथाइ गुरु बेफोर बि होनना बानायनो हायो नोंथां जेरै जों गिबियावनो फिथा सावनो थाखाय जोंनो फिथा देनायानो जा बा फिथा सावनायानो जा जोंनो गोबां आइजें नांगौ जायो। जेरै फिथा देनायावबो जोंना बिदिनो दिखिनांगौ बा उलारनांगौ बेवहाय जोङो फिथाखौ बेवहाय देनो हायो ओ खिनथु आथिखालनि मुगायाव खुगायावहाय बुंनो थाङोब्ला मिसिन ओंखारबाय नङा होमब्ला नोंथां जोंना मिसिनजोंबो देसै आरो जोंना बे फिथाखौहाय मेसिनजोंबो देनानै जायो आथिखालनि जबा माने सुबुंफोरा बिदिनो जोंना फिथा सौरायाइखौ बिदिनो सावनानै बिदिनो गथ' गथायफोरा बिबथिंनो फैयोब्लाबो जोङो बिदिनो थाइसे थाइनै बिदिहाय हरो गोदोनि दिनावहाय बिदि बिनाया माने बांसिन जायोमोन आरो नों थां ओ माने खायफा खायफा नख राव रांखावरि गैयिनि थाखायबो मान नांगौ बायदि माइरं बायनानै बानायनो हायामोन नालाय बेनिखायनो एसे एसे खमब्लाबो माने सेर से सेरनैबाबो बेखौ माने बानायोमोन गोदोनि गोदोनि जुगावहाय बिदिनो बिनिखायनो जोंना गोदो गथ' गाथाइफोरा माने बुरैफोराबो आबै आबौमोनाबो माने ओ बिबथिङोमोन आरो फिथाखौहाय मागो दमायसिंबा नाथाय दानि जुगाव जों नुनो थांलिया बिनि बिबथिंनायखौ ओ आथिखालाव जोंना ओ गाव गावनो न'आव बानायो गाव गावनो आरो माइखौबो बिदिनो माइरंखौबो गायखायो नङा होमब्ला नोंथां ओ औ बय बो सुबुङा आबाद मावो नालाय बेनिखायनो जोंना न'आव जानो आन्थाखौ माइ माइ गायोब्ला जोंना माइब्राखौबो माने खेथि खालामफायो आरो जाहाथे मा गोआव जोंना फिथा जानो हायो बेनिखायनो जोंना ओ बे मागोआव फिथा जानो थाखाय एसेब्लाबो माइब्राखौ गायनानै लायो बिदिनो जोंना मागोआव मागो सफैब्ला बिराद माने मोनसे खुसिनि दिन फैदों होननानै जों बुंनो हायो ओ जायखौ जेरै जोङो आलासिबो जा नो आलासिनि न'आवबो माने ओ थांनानैहाय फिथा सौराय जाहैनाय जायो बिदिनो ज' ज' ओ बिदिनो खाना जालायनाय जायो बिदिनो गामियावल' नङा गुबुन दाब से जायगाफोरावबो जोंना हान्थिलायबावोसो मागो सफैब्लाथाय ओ ज' ज'नो माने गोसोनि खुसिजोंनो माने बेरायनायखौ एबा हान्थिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' माने मागो दमासि फालिखायै जानो हागौ नोंथाङाबो बिनि बागै माने एसे फोरमायना होदो हायोब्ला
जों गोदोहायथ' जोंहा मागोआव जोंहा फिथा सौराय जानांगौ जोसा माइब्रानि ओंखाम जानांगौ जोंहा दैज्लांआवनो जोसा माइब्रा बेनि माइ गाय खानानै ला माइ गायनानै लाखानाय जायो औ बेनिफ्राय जों बेखौ माने जोंहा मा गोआव जानांगौ होननानै जोंहा बेखौ थिखानानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जोंहा
औ
औ माने माइब्रानि ओमफ्राय जोङो मागोआव जानांगौ होननानै जेरैहाय जोंहा जखाय संखानानै लानाय जायो औ जेरैहाय जखाय सेरेब बेनिफ्राय जोंहा फिथा सौरायबो बानायो बेबायदि बिदिनो दानिसो नोंथाङा बुंलाय बुंलांनाय बायदिनो मागोफोर औ गासैबो माने मागो फोरबोआ गासैबो गामियावनो एखे रोखोमैनो जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बायदिनो गोदोहाय फिथा सौराय बिबथिङोमोन
औ नंगौ नोंथां
दाथ' जों बेबायदि फिथा सौराय बिबथिंनायखौ जों नुनो मोनला
औ गोबां खम
औ गोबां खम जाबाय औ बेबायदिनो जोंहा जों जोंहा मागो फोरबो फैयोब्ला जोंहा न' सेरनि सुबुंफोरखौ सा लों नो एबा फिथा सौराय जानो एबा ज'
औ
लिंनाय जायो आरो जोंहा मागोआव जानो होननानै अमा फिसिखानाय थायो।
औ नंगौ नोंथां
ज' ज' फिसिखायो बेखौ फिसिनानै जोंहा बुथारनानै मागोनि दिन खालि जोंहा बेखौ अमाखौ ज' ज' बुथारलायनानै जोंहा बेदर फिसा गोबां जानाय जायो आरो माने मागोआव जोबोद जानाय लोंनायनि दिन औ बेनिफ्राय जोंहा आलासि दुमसि फैयोब्लाबो जोंहा बे फिथा सौरायनि आलि ना बेदरनि आलि होननानै बुङो जायखौ जोंहा गोबां जागु हायै माने गोथाव गोथाव मैगंफोरखौ जों संनानै जा जायो आरो नों औ बेबाय दिनो जोंहा मागो फोरबोआव जोंहा गोबां ज' ज' खेला दुला गेलेनायफोरखौबो जों नुनो मोनो।
औ नोंगौ
औ बेबायदिनो जोंहा आरो जोंहा फुजाफोरबो फुजाफोरबो जायो। जों जेरैहाय मागो बायब्लानो औ जोंहा बेफोरावबो गोबां माने गोसो खुसियै नायनो थाङो। औ बे बेबायदिनो जोङो मागो फोरबो होनोब्लाथाय माने बुंनो नाङा गोबां खुसि जायो आरो जोंनि बर'फ्रा मागो होनोब्ला जोंनि बर'आ र' नङा गुबुन हा रिफोराबो मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो। औ जोंहा मागोखौ जानाय लोंनायनिनो दिन होननानै बुङोब्लाबो जेबो लस जाया आरो ना
औ नंगौ नोंथां मागो बोथोरावहाय बयबो ज' ज' बेरायलायो जालाय लायो नालाय नोंथां। बेनिखायनो माने रंजानायनि सान होननानै बुंनो हायो नङा होमब्ला?
औ नंगौ मागोआव जानांगौ होननानैनो जों जायखौ थिखानानै दोननाय जायो।
औ औ
औ नोंथांमोननि गामिफोरावबो बेबायदिनो जायो नामा?
औ नोंथाङा ओ जे बुंलांदों माने अमा फिसिनानै दोनो होननानै थिग बेबायदिनो जोंनाबो माने हिनजावफ्राहाय ज' ज' माने फैसा खांलायलायनानै गंसे न'खराव अमा फिनो होलाय लायो आरो माने मागोनि थाखाय
औ औ
ज ज' मामे जेब्ला मागो सफैयो अब्ला बुथारनानै रानलायलायनानै बिदिनो जायो बा रानाब्लाबो जोंना ज'बो जायो। आरो ज' जायाब्लाबो न'खर न'खरानानै जायो आरो नोंथां। बिदिनो मागोआवथ' जोंना फिथा सौरायनि अनगायैबो बिदिनो ओ बेदर फिसाबो जानाय जाखायो बिदिनो आलासिफोरबो फैनाय जायो जखाय सेरेब लोङो औ। बिदिनो माने ओ खुसि
औ हेल' नोंथां नेदा खोनादोंना?